हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ -औ खोनादों। ओ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो फिन आंनिफ्राय मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिह'नाय थाबाय।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ नोंथां दायो फ्रि दङ।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ ओ जाहैबाय बारबुं जानाय बिनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ जागोन दे
नोंङा रायलायनो हागोना?
औ हागोन नोंथां।
अ' द' बिब्दिब्ला जागायनोसै ओ बार बार गुबुंले जानाया ओ दा जों सोलिबाय थानाय समावहाय सोलिबाय थानाय मुगायावहाय मोनसे जोबोद गिदिर जेंना जानानै फैबाय आरो। ओ बार गुबुंनाय बुङोब्ला जोंनावहाय जेनेबा बारावहाय नाङै ओ जाय गाज्रि मुवा जेनेबा गेस ओ जाय जोंखौ खहा खालामो बियो जाय जोंनि देहाखौ खहा खालामो बियो जेनेबा बारावहाय बारजों लोगोसे गोरोबनानै बियो ओ बुहुमाव गोसारो बेखौनो जों बार गुबुंले जानाय होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ।
दा नोंथाङाबो एसेबाबो ओ‌ थाल मोनदों जानांगौ। एसेबाबो गम मोनदों जानांगौ जे जों उन्दै समाव ओ‌ एसे बेलेगमोन बारहावाया दा देरनानै जोङो एसेबाबो जों इसोरखौ सोलायनायखौ जों इसेबाबो जों मोनदांनो मोन्दों आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ दा बै समावहाय जोंनियावहाय ओ गारि मथर एथ'बां गैयामोन बिफां लाइफाङा बांसिन बिबाङाव दङमोन बेफोरनि थाखायनो जोंना बारहावाया मोजाङै ओ मोजांसिनै दङमोन आरो।
औ।
दा बार गुबुंले जानायनि ओ गुबै जाहोनफोरानो जाहैबाय ओ‌जोंनाव सुबुं अनजिमाया बांबाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनावहाय गारि मथरनि गोनांथिया बारा जाबाय जे गारि मथरा ओ बांनायनि बेनि थाखाय जोंनाव गारि मथर सालायबाथ' जोंहा उखुन्दै गयोना बे उखुन्दैया जोंनि ओ आबहावाखौ गाज्रि खालामो। आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावहाय जोंहा ओ जोङो आबादखौबो गोबां बिबाङाव नांगौ जाबाय दा बे आबादखौबो जोङो ओ गोबां बिबाङाव दिहुननो थाखाय जोङो ओ बांसिन आबाद मावनांगौ जाबाय ओ जे जायनि थाखाय जोङो आ बोसोरावनो गोबां खेब आबाद मावनांगौ जायो आरो बिनि जा बेयावहाय जोङो आबाद मावनायावहाय जोङो आबादनि जि थालांनाय ओ थालांनायफोर बेफोरखौ जोङो सावनो गोनां जायो आरो जों बेफोरखौ नेचारेलि माने गाव हारसिङैनो ओ हाजोंहाय मिलायलांनो थांबा डिग्रेद जालांनो जोङो सम मोनस्लाबा आरो। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ सावनांगौ गोनां जायो। जायनि जाउनाव ओ गोबां उखुन्दै गयो आरो। बे उखुन्दैया जोंहा बारजोंहाय लोगो नांनानै जोंनि बारखौ गुबुंले खालामो आरो। आरो बिनि उनाव जाहैबाय जोंहा बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायबाय। ओ बिदिनो बेलेग - बेलेग खामानिनि थाखाय ओ लामा बानायनाय न' बां बानायनाय बेफोरनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै ओ बे बिफां लाइफांनि बिबाङा खमायलांबाय आरो। दा बे बिफां लाइफाङाथ' जोंनो अक्सिजेनखौ होयोना बियो ओ अक्सिजेन जोंनो अक्सिजेन होयो कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबांखौ बियो खमाय होयो। बे जोंनि गोबां ओ मदद होयो आरो बियो जोंनो ओ जोङो साया होयो। बिदिनो गोबां खामानि मावो आरो। दा बेफोरनि थाखायनो आबहावायाबो गुबुंले जालांनो हमबाय आरो। दा बेवहाय नोंथाङाबो एसे माबाफोर बुंदेरनो सानो नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जि खोथा बुंदों बेफोर गासिबो सैथो।
औ
दानि जि सोलिबोबाय थानाय अ' बेखौ नायोब्ला ओ दाजों गोदोजों गोबां फाराग जाबाय जोंनि बे मिथिंगायारि जि गेब्रेंनाय। गोबां फाराग बा सोलायनायखौ नु-नुबोबाय ओ गोदोनि दिनावहाय ओ गोबां ओ बिफां लाइफां बा गारि मथरा ओ खममोन बिफां लाइफाङा गोबांमोन आरो सुबुं अनजिमायाबो ओ बारा गैयामोन। बिनि थाखाय आ आबहावाया इसेबां गेब्रेङामोन। अ' दानि दिनाव नायोब्ला जोङो ओ गारि मथराबो बांबाय। माखासे ओ इन्डास्ट्रियेल ओ बा माखासे जि ओ फेक्टरि बेफोरो
औ औ
ओ ओंखारबाय बेफोरबाय जि ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरजों ओ गोबां जोंनि आबहावानि जि बारहावा बेफोरो गोबां गेब्रें बोनो हमबाय। ओ बेफोर गेब्रेंनायजोंनो जोंनि जि आबहावानि जि अक्सिजेन बियो गोबां गुबुंले जाबोनायखौहाय जोङो मो ओ मोनदांबोदों।
औ औ
ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो माखासे आबहावाया ओ एफा एनैदिनो गेब्रोंबोनायखौ जोंबो ओ एसे आन्दास मोनबोदों बा थाल मोनबोदों।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखिनियानो नोंथां। ओ दा जोंनिथिंजाय बेबायदिनो एसे आबहाव बा सोलिबोगासिनो दङ।
औ औ दा बे जोंहा ओ आबहावा गुबुंलेनाय थामिनबा बार गुबुंलेनाया जोंनाव देहायाव गोबां खहा खालामो आरो। बेनिफ्रायनो जोङो बे बारावहाय गाज्रि मुवा, बेसाद थामहिनबा जोंनाव बांसिनै जोंखौ जोंनि देहाखौ खहा खालामो होनोब्ला बे पि एम टु पइन्ट फाइभ होननाया आरो बे माने जोबोद फिसा मोनसे हाद्रि बायदि मुवा आरो बियो जोंनि गन्थंजों जों जेब्ला हां लायो अब्ला बियो जोंनि गन्थंजों हाबलांनानै बियो जोंनि देहायाव गोबां माने गाज्रि खालामो आरो जोंनि देहाखौ जेरै बियो जोंनि देहायावहाय आसथामा होननाय मोनसे बेरामखौ सोमजिहोनो हागौ। बे जेनेबा ओ जोंनि गन्थंजों हाबलांनानै बियो जोंनि जा हां नाला बेयावहाय बियो माने गोबां ओ जेंना सोमजि होयो। जायनि जाहोनाव जोङो हां लाख'नो हायै जायो। ओ जेरै ओ बिखाया माने थबथाब सेसथाब मोनो हां लाख'नो हाया एसे इसेै गुजुयो बेफोरबायदि आरो आरो जेरै बियो जोंखौ आरोबाव खालामबावो अनेक अबसट्राकटिभ पालमनारि डिजिस थामहिनबा बेखौ जोङो सि अ पि डि बुंनाय जायो आरो बेबो माने बे आसस्थमा बायदिनो आरो बेबो जोंनि हां लानायावनो बहुद प्रब्लेम खालामो आरो बियो जायनि जाउोनाव जोङो गुजुयो जोंनि हां लाग्राया गाज्रि जायो जों हां लाखौनो हाया हाया मोनो बिब्दि आरो आरो बे जोंखौ लां केन्सार जाहोबावो आरो बे लां केन्साराथ' जोंनि जोबोद गिथावना मोनसे बेराम आरो जोङो बिब्दि गुबुंले बारखौहाय जोङो जुदि लाबाय थायोब्ला बियो जोंखौ केन्सार जानायनि रिस्कखौ जोंनियाव बारायहोयो आरो दा बेफोर बेरामफ्रा जोंनि बारहावा गुबुंले जानायनिफ्रायनो सोमजियो दा बेखायनो जोङो बार बारहावा गुबुंले जानायखौ जोङो होबथानाया जोंनि साफ्रोमनिबो मोनसे मावनांगौ खामानि आरो दा जोङो बारग जों गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानो्ला जोङो बिफां लाइफां जोङो गायनांगोन जुदि फांसे बिफां गायोब्लानो जों बिनि फदलायाव जोङो बहुद बुहुद दंफां बिफां गायफिननांगोन आरो जोङो
औ
जोङो गारि मथर सालायनाय एसे खमायनांगोन जोङो पाब्लिक ट्रान्सपर्टखौ जोङो बाहायनांगोन आरो जोङो जों जुदि अबा जों नोगोरफ्राव थायोब्ला दाबसेनिफ्राय दाबसेसिम थांनायावहाय थांनो गोनांब्ला जोङो गावनि प्राइभेट गारिफोरखौ सालायााबासिनो जोङो पाब्लिक ट्रान्सपर्ट खौ जों बाहायोब्ला जों गोबां माने गारिजों सोमजिनाय बे बारहावा गेबेंनायखौ जोङो होबथानो हागोन आरो बिनिफ्राय जोङो बिब्दिनो जोङो नाङै प्लास्टिक बायदिसिना सावलाबायनाय बां ओइ इन्डास्ट्रि बेफोरखौ जोङो एसेबाबो ओ जोङो माबा खालामनो हायो आरो जोङो बिदिनो दुब्लियाव जोङो बे आबादनिफ्राय थालांनायफोरखौ सावाबालासिनो जोङो बेखौ माबा मोनसे राहा लानानै जोङो बे सावनायखौ एंगारनो हायोब्ला जों एसेब्लाबो जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो होबथानो हागोन आरो दा आरो नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानो नामा बेवहाय
अ नोंथांनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बे गासिबो थार नंगौ जोङो जि आबहावा आबहावा गेबेंनाय बेखौहाय होबथानोब्ला जोङो जोंनि ओनसोल लायै ओनसोल जोङो बिफां फुलि गायनांगोन बा जोंनि माखासे इन्डास्ट्रिफोरखौहाय जोंनि जि जि ओंखारनाय जि उखुन्दै बेफोर गनायफोरखौहाय जोङो इन्डासट्रिफ्राय ओंखारनाय जिब गेब्रें थाव मुवा जि उखुन्दै ओंखारो बेखौहाय जोङो खम खालामनांगोन बा गारि मटर सालायनाय खौहाय एसेबाबो खम खालामनांगोन अब्लानिया जोंनि जि आबहावा गेब्रेंनाय बियो खमायबोगोन
औ औ
मोजाङाव फैगोन
औ औ नंगौ नोंथां
अ स नोंथां दायो जोंना समाबो जाबाय फिन उनावहाय मोनफिनसिगोन
औ औ नोंथां लोगो मोनगोन दे नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ जागोन देब्ला बिदिबा ना नोंथां औ